हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां।
हेल' औ खोनोनाबाय दे औ खोनाबाय-खोनाबाय।
औ औ नोंथाङा दा दसे सम रायज्लायनो सम होनो हागोन ना नोंथां? हेल' नोंथाङा दा दसे सम रायज्लायनो सम होनो हागोन ना नोंथां
रायलायजागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङा जिथुनिखि जोंनि सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
सोलोंथाइनि बागै जों बेखौनो सावरायनोसै नोंथांजों लोगोसे
औ
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिनो हायो। जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला दिनै सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै बुंजायो नङासै होमबा।
औ नंगौ
औ सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाब्ला बे सोलोंथाइयानो मानसिखो गोजौआव दैखांलांनो हायो।
आरो बे सोलोंथाइजोंनो गियान मोनो
ओम
सोलोंथाइया मानसिखौ गियान बारायहोयो आरो मा होनो बिदिनो गोजौ गोजौ लेभेलाव माने गोजौ मासियाव माने दिखांलांनो हायो आरोना बे सोलोंथाइया
औ नंगौ
गोदोनि दिनावब्ला जोङो बुंनो हायो आं बुंहरनो सानदों नोंथांनिसि गोदोनि दिनाव सोलोंथाइखौ जों गुबुनखौ बुंनो थांला जोंनि बर' हारिनि बर' हारिनि गेजेरावनो बर' हारिनि गेजेराव गोदोनि दिनाव माबायदि सोलोंथाइ लायोमोन बेखौसो आङो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों
औ
गोदोनि दिनाव दिनै जोंनि बर' बिमा बिफा आइ आफा आबै आबौमोना सोलोंथाइखो एसेबां गोनां होननानै सानामोन मानो होन गावनि गथ' गथाय खांनानै गावनि गथ' थोखोर बाथि बा दाहोना बा लावखार ब
औ
फालिदों होननानै
मोनजाब्लानो जाबाय।
औ
औ नंगौ औ औ
गावनि गथ'फोरखौ बिदि सोलोंथाइ होनाय जायोमोन आरो आरो गोदोनि दिनाव मानो होनोब्ला खाथि खालायाव बिदिनो फरायसालिफोर गैयामोन गैयिनि जाहोनाव गुबुन गोजान जायगाफ्राव
औ। उम
हेल'
औ नोंथां
औ खोनादों, दा दिनैनि मुगायाव नायोब्ला जों जोंनि बिमा बिफा ओ फोरखो नाय ओ बिथांमोना गोबां गावनि गथ'फोरखो सोलोंथायाइयाव जौगाहोनो जौगाहोनाय खो दिनै जों नुनो मोन्दों नङासै होमबा
औ नंगौ।
औ गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि सोलोंथाइ लाहोनायाव बिदि गोबां बेबायदि ओ माने गोसो होनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना
औ
मानो होब्ला दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो ओ थानाया गोब्राब मुगाया
औ
नंगौना दा सोलोंथाय होननानै बुंङोब्लाथ' जों सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां ध्यानफोरखौ मोननो हायो बेखायनो जोंङो ओ सोरबाया सोलोंथाइखो
मावनो थाखाय सोलोंथाइ थायो आरोना सोरबाया बिजिनेस मावनानै जानो थाखायब्लाबो सोंथाइखौ लायो आरो सोरबाया गावनि मुं लिरनो रोंब्लानो जाबाय बेबायदिनि थाखाय सोरबाया बिदि सोलोंथाइफोरखौ लायो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो मानसिनि साननाय नंगौना नोंथां औ दा बे समाव नोंथांङा एसे बुंहरनो हागोन ओ
औ
हागोन नोंथां दा नोंथाङा जेखिनि फोरमायलांबाय सोलोंथाइनि बागै बेफोर गाससिबो सेैथो। खोथाजोब औ
बिदिनो ओ मा होनो फरायसालिफ्रा बिदिनो सोरबाया इंलिसाव सोरबाया इंलिस मिडियाम बा बिदि बर' मिडियाम
औ।
बिदि
औ।
गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो इंलिसाव थनि थाखाय आं खावलायबाय आरोोना
औ नोंथां जोबोद मोजां सों दा जोंनि जा जुगावथ' जोंनिया बांसिनै माने इंलिस मिडियामखौ फरायनाय बा इंलिस मिडियामनि सायाव सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो ना नोंथां।
औ।
थिग बेबादिहायनो ओ जोङो जिथु इ इंलिस मिडियाम दा माने गासैबो बिमा बिफायानो जिथुनोखि मडार्न ओ जा ओ जुग बा जोंनि जिथुनाखि दा दानि जानखि ओ थासारि जों सोरजिनाय बा सोमजिजानाय बै इंलिसनि हेल' नोंथां खोनादों ना।
हेलौ खोनादों ना दा थिग बेबायाददियैनो जोङो इंलिसनि मिडियामखौ जोङो फरायनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो आरोना। औ नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
औ। ओ थिग बेबादिनो जों माने फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेनेबा जोंनि ए जा जोंनि जिथुनाखि गामियारिनि थासारि बा ओनसोलारि थासारि औ आथिखा औ।
गौ गोबां बिमा बिाबाफोरा गावनि गथ'फोरखो